औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा जुदि रायलायनो दसे सम दङब्ला रायलाय जागोन ना? औ औ ओ बिदिब्ला जोंहा सुबुंफोरनि फो फोथायनाय बिनि सायाव सावरायनोसै।
औ दे जागोन नोंथां।
औ औ ओ दा नोंथाङानो बिनि बागै एसे बुंनानै होदो दे सुबुं
औ नोंथां जोंहा सुबुं फोथायनाय होनो ब्लाथ' गोदो गोदाय आबौ आबै आजै आ जौमोननि समनिफ्रायनो माने ओ सोलिबोबाय थानाय जि सुबुं फोथायनाय बेखौ जोङो बुंनो हायो।
औ।
जेरैहाय माबा मोनसे खामानि मावनो लानाय बा माबा मोनसे न'खरनि खोथा बायदि फोराव माने गासैबोयाव माने गोदोनिफ्रायनो सुबुं फोथायनायफोरखौ जोङो नुबोदों जेरैहाय जोङो मोननो हायो माबा मोनसे हाबा मावनो लानाय होनोब्ला जोङो ओ हिन्जाव गोदान नायनो थांनाय हिनजाव गोदान नायनो थांनायावहाय लामायाव मावजि गोसोम बारस योब्ला खैफोद जायो बा मोजां नङा इफोरबायदि फोथायनाय खौ जोङो मोननो हायो। आरो जोङो बेयावनो जों मोननो हाबावो हिनजाव गोदान नायनो थांनायाव लामायाव मोसौ गाया फिसा जोनोम होनाय नुयोब्ला मोजां जायो होननानै बि खौ फोथायबोदों आरो बेबायदिनो हिनजाव गोदान नायनो थांनायावनो जोङो मोननो हाबावो जेरै ओमफ्राय ओ हिन्जाव गोदाना जेब्ला हौवा लागोआ हिनजाव नायनो थाङो बै स समाव माने माइ लामबाय थानायखौ ग्रोब नुहैदोब्ला बे हिनजावा माइनाव गोनां बा लोखि गोनां जायो होननानै फोथायनायखौ माने खोनाबोदों आरो आरो बेबायदिनो मोननो हायो हिनजाव गोदाननि बेलायावनो ओ हिनजाव गोदाना जेब्ला न'खरनि बा न'नि देउना बा दरखं खौ आगसि आथिंजों बारोब्ला हिनजाव गोदाननि आखल आखुआ मोजां जायो होननानै फोथायो आरो। आरो जुदि आगदा आथिंजों देवनाखौ बा दरखंखौ बारग्रोयोब्ला बिनि आखला मोजां मोजां जाया होननानै गोदोनिफ्राय मानि फोथायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो।
औ औ।
बिदिनो जोङो गोबां बिथिङाव गोबां गुबुन गुबुन फोथायनायफोर खौ जोङो मोननो हायो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे मायबाफोर बुंनो
औ औ नों जागोन नोंथां। ओनोंथाङा बुंनाय बायदिनो नंगौ। बेयो सैथो बेयो जोंनि गोदोनिफ्रायनो फोथायबाय नङा होनबा नों थां। ओ जेरै नोंथाङा बुंलांदों लामायाव जुदि मावजि गोसोम बारस'योब्ला मोजां जाया माबा मोनसे खैफोद जागोन नामा बेफोरबायदि होननानै फो थानाय लायोमोन नङा होनबा नोंथां। आरो हिनजाव गो दान नायनो थांनाय समाव जेनेबा नोंथां बुंनाय बायदि मोसौ फिसा जोनोम होयोब्ला मोजां जायो लोखि जायो बेफोरबायदि नोंथाङा बुंनाय बाथ्राफ्रा गासि बो सैथो। आरो जोंना माखासे फोथायनाय होनोबा सिगांनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो गोबां फोथायबोनाय दङ जेरैहाय जोंना ओ जुदि दाउखा गाबोब्ला जेनेबा न' खाथियाव बाफैनानै दाउखाया गाबबाय थायोबा माबा मोनसे खैफोद जागोन नामा बेफोरबायादि होननानैबो फोथायनाय लायोमोन ना नोंथां आरो लोगोस से उम ओ जेनेबा मोनाफोराव जेनेबा ओ फेसा दाव फेसादावा जेब्ला मावजिनिनो सोदोब लानानै गाबो औ अब्लाबो जोंना माब खैफोद जासिगोन नामा माबा मोनसे जागोनदां बेबायदि होननानै जोंना फोथायनाय लायोमोन नङा होनबा नोंथां आरो मावाउजिया जुदि मावजि जेनेबा गाब्बाय गिदिं गिदिं गाब्बाय थायोब्ला न'नि माबायावहाय बेयावबो जोंना फोथायोमोन खैफोद जागोन नामा बेबायदि होननानै फोथायोमोन आरोना माने जोंनि थाखाय मोजां नङा होननानै जों साननानै लायोमोन नङा होनबा नों थां फोथायनाय बे फोथायनाया दङ नोंथां सिगांनिफ्रायनो बेबायदि फोथायबोबाय थादों आरो ना
औ औ नोंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनाया सैथ थो ओ जि नोंथाङा बुंलांबाय गोबां फोथायनाय बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां फोथायनायफोरखौ जोङो जोंनि गेजेराव बा जोंनि समाजाव मोननो हा हाबावो जोंहा माने जानाय लोंनाय बायदि बायदि बिथिंनि गेजेरावबो जोङो मान बे फोथायनायफोरखौ जोङो मोननो हायो। बेबायदिनो जोङो आरो बे बेफोरबायदि फोथायनाय मोननो हाबावो जेरैहाय ओ दाउज्ला दाउज्लाया बिलिफां बा मोनाबिलियाव गेसेरोब्ला मोजां नङा खैफोद जायो बेफोरबायदि होननानै माने बे दाउलाखौ माने न'खराव दोना आरो बु बुथारनानै जायो बेफोरबायदि खौ माने फोथायनायफोरखौ नुनो मोनबोदों आरो आरो बेजों लोगोसे जों हाबावो जुदि न'खरनि दाउआ सौलायबाय थायोब्ला आलासि फै गोन होननानै बेफोर फोथायनायखौ मोननो हादों। आरो बेबायदिनो आलासिनि बिथिङावनो गोरोबनाय जेरैहाय थोरसि लथाफोरा गोलैयोब्ला आखाइनि थाय बारग'योब्ला। आलासि फैगोन होननानै बेयावबो फोथायनायफोरखौ ओ नुनो मोनबोदो। आरो बेबायदिनो गोबां जानायनि बिथिङावबो जोङो मोननो हायो। जोंहा बैसागु बैसागु समावहाय बा बैसागुनि सिगां। जे बैसागु मोनि समावनो दिंखिया बायदिफोरखौ जोङो खानानै जानो मोना। बेफोरबायदि होननानै फोथायनाय खौ जोङो मोननो हायो। जानो हागौ बेफोरनि सिङाव माबा मोनसे जाहोन थानो हागौ। आंनि मोनदांनाय बायदि ब्ला बेफोरखौ जानो मोना होननाय फोथायनाय बायदि फोथायनायफोराव जेरैहाय जोंहा ओ बैसागुनि सिगांफोराव माने जि-जिबौफोरा ओह दिंखिया सिं सिंफोराव हाब सोनानै थायो। बिफोराव जाहा ओह जाहाथे दिंखिया खानो थाङोब्ला जुदि बे जिबौफोरखौ गाफ्लांब्लायोबा। सौनोबो हागौ बेफोरखौ नोजोर होनानै जाहा दे सोरबा गोदोनि सुबुंफोरा बेफोरखौ मानिबोदोंबो जा
ओउ ओउ नोंथां नो हागौ नोंथां ओउ।
ओउ बे बायदिनो जोंहा मोननो हायो गोबां जेरैहा फाय नखरनि सैमाया ओह लामा बा सिलायाव जुद्रुयोब्ला। मोजां नङा गारजि दि होननानै फोथायनायफोर खौ जोङो मोननो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो मोननो हाबावो ओह जेरैहाय दाउखाया दालाइ गोरानाव बानानै गिदिं गिदिं गाबोब्ला ओ नखरनि सोरबा सुबुङा थैयो बा गामिनि सोरबा सुबुङा थैयो होननानै बेफोर बायदि जायो होननानै फोथायनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां औ
जोंहा बबेयावबा थाङोब्ला लामायाव ओ सोरखौबा दैहुखालि बा जिदु खालि लानाय नुयो ब्ला माने बिनि जात्रा बा दावबायनायानो नस्थ जायो। बेफोर बायदि होननानै माने फोथायनायफोरखौ जोङो गोदोनिफ्राय नुबोदों आरो
औ
जोंहा आरो गोबां बेफोर बायदिनो फोथायनायखौ गुबुन खामानियाव गुबुन गुबुन जोङो बाहायबोनायखौ नुनो मो मोनबोदों जेरैहाय जोङो मोननो थांबावो सिगुन सिगुना फैयो सिथ्लायाव फैनानै गोबानानै गालाङोब्ला नखराव गोबां धोन जायो होननानै बेफोर बायदि फोथायनायफोरखौबो जोङो माने मोननो हाबावो आरो औ नों थाङा आरो सुबुं फोथायनायनि बागै मायबाफोर बुंनो सानबावो नामा?
ओ जोंनि बर' समाजनि बागै आं बुंनो सानदों जोंनि बर' समाजाव बेफोर फोथायनायजों लो गोसे सिगांनि समाव जोंना मोनसे जोबोद गाज्रिफोर मोनसे फोथायनाय दङ'मोन। ओ दा बेखौ आं बुंनो सा सानदों आरो ना नोंथां। ओ नोंथाङाबो मिथि खायो जानांगौ। जोंनि मानसि मानसिनि गेजेराव जा सन्देह दायना मोनसे फो थायनाय दंमोन बे जोंनि बर' समाजनि मोनसे बिराद गारजि फोथायनाय ओ खोमसि फोथायनाय बेखौ आं सानो आरो ना नोंथां दा जोंना बेयाव दायना फोथायनाय होनोबा गोदोनि समाव खोनानो मोन्दों आरोना जेने बा आं मेगनजों नुवाखैबाबो आं खोनादों। ओ दायना फोथायनानै सोर बा मानसिखौ सन्देह' खालामनानै खोमसि फोथायनानै बुथारखुमानानै दोनलायनाय। बुथारलायनाय बेफोर गोबां खोनाबोनो मोन्दों आरो ना। बेयो जोंनि थाखाय जों समाजनि थाखाय बे फोथायनाया गाज्रि होननानै आं स सानो आरोना नोंथां मानोना सोरखौबा सन्देह' खालामनानै मोनसे खोमसि फोथाय लानानै गुबुननि जिउखौ बिदि माबा खालामनाया बेयो जोंनि था खाय जोंनि समाजनि थाखाय मोजां नङा। आरो गुबुनफोरनि गेजे जेराव बेयो गाज्रि नोजोर गोलैयो आरो जोंनि ओ स समाजा माने बुंजानो गोनां जायो। माने हा बेफोर फो थायनायखौ जों दानि माबायावहाय दा बेफोरो खमबो जाबोनो हमबाय नोंथां। जेनेबा ओ माने बहुत खम जाबाय गैलानो होनजासै आथि खालाव बेफोरो औ सिगांनि स समावसो जों बेखौ खोमसि फोथायनाय लानानै दङमोन आरोना नों थां ओ दानि समाव जों सोलोंथाइ औ बांसिनै मोननो हाबाय ना। सिगांनि समाव सोलोंथाइ लानाय आरो बुजिनो हानाया सुबुंफ्रा गोबां खम जायोमोन नङा होनबा नोंथां। बिनि बुजिसनो हायामोन। सानस्लाबनो हायामोन माने माखासे गोसोफ्राव खोमसि फोथायनाय लानानै थायोमोन। दा जोंना सोलोंथाइनि बेलायाव जों गोबां दावगाबाय जों गोबां मोजां मोजां सोलोंथाइ लानो हाबाय फराय बाय सोलोंनो हाबाय मिथिनो मोनबाय। आथिखालाव बे फोथायनायखौ जों ओ गारबोनाय जा बाय आरो मोनना गारबोनो हमबाय आरो। आं बेखौनो ओ बुंनाय जाबाय नोंथाङा।
औ नंगौ नोंथां जोंहा सुबुं फोथायनायनि सिङावनो जोंहा खोमसि फोथायनाय बे बाहागोखौबो जोङो ओ सरजाबफानो हायो बे फोरबायदि जोङो गोबां नुनो मोनदों जोंहा माने सासे दाय गैयै सुबुंखौबो माने सन्देहजोंनो बे खोमसि फोथायनायखौ लाफानानै माने बिनि नखरनि ओ गासैबो माने साननाय हनाय गासैबो सिलिंखार खालामनानै होनाय जायो सोरबा सासे सुबुंखौ माने गोथ गोथां गोथां बुनानै बुथारनाय बेफोरबायदि खालामनाया मान ने ओ सासे सुबुङा बेथ थैनानै थांबाय थैनानै थांखांनायनि उना नावबो बिसोरनि नखरा
औ।
बिसेबांनि दुखु मोनदों बेफोरबायदि माने गोब गोबां माने बिसोरहा गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ बेफोरबायदिया माने खम जालांनायखौ नुनानै माने दानि आथिखालाव गोबां माने जोङो मो मोजां मोनो। ओ जुदि जोंनि समाजाव माने जोङो सोलोंथाइखौ ओ मोजाङै सोलोङामोन ब्ला जुदि जोङो सोलोंथाइ जोङो गोनांथि दङ होननानै सानोनब्ला बेफोरबो दासिमहालागै माने थाबाय थागोन
औ औ नंगौ नोंथां औ
आरो बेबायदिनो जोङो खोमसि फोथायनायनि अनगा जिदि सुबुं फोथायनाय मोनो बेफोर फोथायनायनि आ गोआव माने फिसा फिसा मायबाफोरखौ खोथा हाबखोमानानै दंखोमा होननानै आं सानो आरो
औ औ नंगौ नोंथां औ
बेफोरबायदि खालामनो मोना हामा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बा खोथाखौ बाहायनानै सुबुंफोरखौ माने जाहाथे
औ औ
थिंबा बायदि खामानि मावनायथिं थांनायनिफ्राय माने बिसोरखौ रैखा थि खालामो होननानै आं सानो आरो हमनानै ला नोङो माबा मोनसे जेरैहाय मोनायाव आसुगुर हानो हामा बेफोरबायदि खोथा खौ जोङो लाबोनो हायो जुदि जोङो मोनायाव आस - गुर हायोब्ला नोङो खोमसि खोमलाव गोदोनि समावथ' खोमसि खोमलाव जोंहा लाइटफोर गैयामोन ओ बि समाव माने नों खोमसि खोमनाव आसुगुर हायोब्ला नोंनि आसिफोरखौ नों हाफ्लांनानैबो लानो हाग गौ आरो बेबायदिनो जोङो नाय थाब नायथाब जोङो माने खामानि मावोब्ला मेगनजों बांद्राय जोङो नायथाब नायथाब खामानि मावोब्ला जोंनि मेगननि पावारा खम खमायलाङो होननानै बुङो आरो
औ औ नंगौ नोंथां औ।
गोदोनि सुबुंफोरा माने डाइरेक्ट नों बेफोरखौ बुजायनानै होयोब्ला माने मानियाबो जानो हागौ आरो बे ओंखायनो बेबायदि खालामनो हामा मोना होननानै मानि सुबुंफोर थाबैनायखौ जोङो
औ औ औ नंगौ नोंथां होमबा जों जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै थां समाबो जाबाय औ औ गोजोनथों।